औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनाखादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन।
औ जोबोद मोजां बिदिब्ला जोङो मोनसे ओ गोनांथार आयदायाव सावरायनि नङा होमबा नोंथां औ दा अब्ला आङो नोंथांनियाव सोंथि खालामसै नङा होमबा?
औ नोंथां हागोन दे।
गोनां जानाय सोंथिफोरखौ खालामनो हागोन।
जागोन दे नोंथां हागोन।
अब्ला जोङो ओ आथिखालाव जोंनि भारत सरखार भारत सरखार लोगोसे गोबां माने हादरफोरावनो टुरिजिमखौ जोङो भारत हादरावबो हाफ खालामनो मोनसे ओ सिमां सुजुदों। ओनबा खामानि मावगासिनो जोंनि भारत हादरावबो थिग बेबायदिनो जोंनि फिसा बे ओनसोलाव
औ नोंथां
आसामाव जों आसामखौनो लानो बारा गिदिर लाला आसामाव थानाय माखासे टुरिजि टुरिजिम प्लेसफोरखौ ओ माबायदि आथिखालाव जों फोसाबनानै लाखिनांगोन आरो माबायदि जोङो बेनि थाखाय खामानि मावनांगोन अब्ला जोंनि जायगायाव माखासे गोजान गोजान हादरनिफ्राय फैनानै बेरायनाय फैगोन आरो जों बिसोरखौ माबायदि बिहेभ खालामोबा जोंनि माखासे थानाय ओ मानसिफोरा पजिटिभ नेगेटिभ बेफोरखौ माने मोनदांनो हागोन जाहाथे जोंनि ह हादरा मोजां रिप्रेजेन्ट जायो बेनि थाखाय जोङो माबायदि खामानि मावनांगोन जों बेखौ लानानै सान सावरायनो नङा होमबा?
औ नोंथां औ
थ'जों दाहाय बेरायगोन लासैनो माने जोङो माने जायगायाव बेरायनो थाखाय माबायदि जायगाफोर दं बेफोरखौ जों सुंद'यै मिथिनानै लाग्रोनि नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
मिथिनायाव जोंनि आसाम हादर सायाव मा मा जायगायाव जों बेरायनो था खाय मोजां जायगा आरो ओ नायनो थाखाय मोजां मोजां जोंनि माखासे मिथिंगानि नुथायफोरखौ जों मोननो हायो नोंथां फोरमायनो हागोन।
उम हागोन नोंथां नाथाय गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोयो नोंथां। आं जोंनि आसामनि गासैबो जेनाखि बेरायग्रा जायगा स्पटफोर आं बेफोरखौ बारा मोजां मिथिया नोंथां जेरै आं मिथिगौ जेरै जोंनि आसामावहाय जेरै ओ जोङो मोनसे माबा दङ बै मा होनो बेखौ ओ सरलपारा सरलपारा बेबो जोंनि आसाम सिङावनो गोलैयो सरलपारा बे बेयाव दङ जेरै बियो इण्डिया आरो भुटान बे मोननै माबाखौ ओ कान्ट्रिजों बरडार सेयार खालामलायो।
नंगौ थारैनो दा बेहाय बेरायनो माबायदि नोंथाङा सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां ओ जोबोद मोजां नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बेयावबो आङो खेबसे नङा खननै नङा गोबां बार आं बेयाव थांनाय जाबाय जेरै आङो आंनि न'नि जेनाखि न'खरनि मानसिफोर फेमिलि बिसोरजों आङो दावबायहैयो। लोगोसे आं आंनि आंगो लोगोफोरजों दावबायहैयो बेयाव दावबायहैनानै जोङो गोबां गोदान गोदान ओ सुबुंफोर लोगो मोनगोन आरो गोदान गोदान जेनाखि नुथाय बेखौ जों नुहैगोन जेरै साखाथि फाखाथि सोरगिदिं हाजो दङ।
नोंगौ थारैनो
बेजोंनो बोहैबोनाय मोनसे गेजेरजों बोहै दै मोनसे बोहै बियो बेयाव जोङो दुगैनानै गोलोम बोथोरनि समाव बेयाव जोङो दुगैनानै ओ गोजोन होनो हायो गोसोखौ आरो गोदान गोदान ओ मानसि फोर लोगो मोननानै जोङो सावरायलायनो हायो बिदिनो नोंथाङाबो उन समफोराव दावबायफैनो हागोन।
नंगौ थारैनो दा बे ओ सरलफारा खौ जोङो गोबाङावनो माने खोनाबाय बाय दा बेखौ जों गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन जाथिनि बे जायगायाव थाङोब्ला जेनेबा जोंनि बे माखासे मेनटेनेन्स नङा होमब्ला नोंथाङाथ' थाङो मिथि बेहाय ओ जायो जेनेबा जों थाङोब्ला बेहाय माखासे जानाय लोंनाय लानानै थाङो माखासे बेहाय ओ जाबोरफोर ओंखारो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि मेनटेनेन्स माबायदि जानानै दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन
ओ गिबियावनो ओ जोबोद दुखुनांथाव खोथा नोंथां जे जोंनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना थांनानै बेयावहाय ओ खाजा बनजा माबाफोर जाग्रा जानानै प्लास्टिक आरिफोरखौ बिथांमोना बिदिनो गारबोयो बेखौ साखोन सिखोन लाखोनांगौ जेरै बेयाव बिथांमोना जेनाखि बे माबाखौ सामलायग्रा सरलपारा स्पर्टखौ जे सामलायग्रा आफाद बिसोरबो बिथांमोना मोजां नोजोर होआ बिथांमोनाबो बेफोर खौ नोजोर होनांगौनि गोनांथि आरो बेबो जों थांग्रा थिफोरनि थाखायबो बियो मोनसे गोनांथि जे जोङो थांनानै गासिबो दाखोर आब्राफोरखौहाय मोनसे प्लास्टिकफोराव ज' सोना दोनबोनाय बा सावना गार नाय बेफोरबाय खामानिखौ मावनांगोन नोंथां नङाबा लासै लासै बे जायगाखौ जोङो दाखोर बारि बदि सो मोनहैगोन नोंथां
थारैनो मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव माने सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय जोबोद आंखाल होमब्लाबो माने
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ खोनाया नोंथां माबा होनदोंमोन नोंथां?
औ माने आं होनदों नोंथां माने बे जायगाखौदि माने जोंनो मोजां। जोथोनै लाखियोबा उननि समावबो जोंनो मोजाङै नुहैफिनगोन।
औ नोंथां थारैनो औ नोंथां खोनादों औ।
दा बेखायनो जोङो गाव गावनो सांग्रां थानाया गाहाम आरो गाव गावनो साखोन सिखोन थानाया गाहाम मानो होनब्ला मिथिंगाखौ बेफोरबायदि लेथ्रा बेफोरबायदि खालामनो नाङा नोंथां। मानो होनब्ला मिथिंगायावनो मिथिंगानि बिखायावनो जों थांनानै थायो नाथाय मिथिंगानि बिख बिखनो जों बेफोरबायदि दाखोर दाला गारोबा बे जोंनिनो मोनसे माबा आरो नोंथां खहा।
नंगौ नोंथां दा माखासे जोङो नेचारेलि आं ओ सोंनो लुबैबाय बेयावथ' जोङो साफ्रोमबो थाङो नङा होमब्ला आथिखालाव गरम बोथोर बेरायनो स आरो मोजां इन्जय खालामो बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोनहा बे टुरि टुरिजिम माने प्लेसखौहाय माबा खालामगासिनो लिड लागासिनो बा नायगासिनो बिथांमोननि गेजेराव माबाफोर खमिफोर नुयो नामा जेरै लेट्रिं फोरनि थाखाय सुबिदाफोर दंना गैया जाहाथे पाब्लिक टयलेटफ्रा मोजां नंगौ न नङा बेफोरबायदि सुबिदाफोर थानाय
औ नोंथां हागोन आं खिन्थानो ओ बेबो मोनसे बे से। बेफोरनि बे माबाफोरा बहुद बाङाय आरो नोंथां जेरै फोरनि जेनै खिग्रा हासुग्रा बेफोरनि जेनाखि बेबस्थाफोर खालामनाय बेफोरो जे बुस्थु थानांगौमोन बे बेफोरो।
दा।
मोनसे मोननै दङ नाथाय अहाय गोबां बिबांनि औ नोंथां।
दा औ बेा बेफोर थाखाय मोगा मोगि जानो गोनां जायोना नामा अब्ला
औ नोंथां जायो नोंथां गमा मायैनो जायो गोबां सुबुंफोरा
द अब्ला माने दा जोङो बेफोरबायदिखौनो नोजोर होनो गोनां जे जायगायाव गोबां सुबुं थायो बे जायगायाव फेसिलिटिनि गोनां जायो नालाय दा साबसे माने सुबुङा गाव माने गोसो बदि खालामनो माखासे गोबां लाजिनाय आरो माखासे से असुबिदा बेनि बेखायनो जोङो बेफोर प्रपार माने बेफोरबायदि जायगाफोराव फेसिलिटि खुद माने हायाब्लाबो माखासे गभमेन्ट टुरिजोम माबानि निफ्रायबो जोङो ह मदद लानो हायो बेनि गेजेरजों जों बे बेफोरबायदि सुबिदाखौ खालामनानै थानो हायो आरो खोनानो मोनदों नोंथां सहैनायनि सिगां जोङो
औ नोंथां।
नेल पार्क जेराव सिखोना जोहोलाउनि मोनसे गोसो खां हाग्रा दा बे हाग्राखौबो ओ बेनि गेजेरजोंनो थांनाय जायो होननानै खोनानो मोनदों। दा जोङो बे थांनायाव जोङो माबाफोर ओ जिब जुनारफोर बो लामाफ्राव मोनो नामा नुलाङो नामा?
औ नोंथां नुलाङो जेरै जों थाङोबा ओ बेवहाय मैदेर ओ आरो बै सनाथि गाबनि मोख्रा जेखौ जोङो गलडेण लेंगर मुङै मिथियो। बेफोरखौ जों नुयो आरो जिबौ आरो बेयाव गोबां बिबांनि सिखिरिफोर जाय-जायखौ जोङो बाटारफ्लाइ होनो गोबां बिबांनि जों सिकिरि फोर बेयाव नुनो मोनो नोंथां लामायावहाय नाथाय जोबोद दुखुुनांथावनि बाथ्रा जे नोंथां जायना खि बेवहाय दावबायग्राफोर बिथांमोन बिथांमोना बे लामाजोंहाय ओ मोजां माबायै थाङा नोंथां जेरै माबाफोर जिब जुनार ओंखारोबा बिसोरखौ बिसोरो ओ आवलायो, जंखायो सिगियो। दा बे मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा नोंथां मानो होनना बुङोब्ला लामा सामायाव मैदेरफोर ओंखारथियो मोनानि समाव दा गोबां खोनानो मोनो बेयावहाय गोबां लामायावहाय जिब जुनारजों मोगा मोगि जानांगौ जानायखौ जों नुनो मोनबोदों। जों रादाबफोराव नुनो मोनदों दा बेखायनो जों बेवहाय जायनाखि दावबायगिरि बिथांमोन बिथांमोनहा एसेब्लाबो थाल लानांगोन नोजोर होनां गोन जे बे लामाया मोनसे जोंनि नेसनेल पार्क नेसनेल पार्क राइमना नेसनेल पार्क नङा होमबा नोंथां मोनथि
नंगौ थारैनो।
बेजोंनो हाब थां गोलैजोबो बेनो गासैबो। स' बेयाव जोङो जेब्लायबो दावबायारि फोरा सांग्रां जानांगोन बा नोजोर होनांगोन जाहाथे जोंनावबो जेबो खैफोद सोमजिया जिब जुनारावबो जेबो खैफोद सोमजिया।
जोबोद मोजां। दा बे समाव जों गोबां सावरायबाय।
औ नोंथां।
बिदिब्ला जोङो बेखिनिखौ रायलायनानै फोजोबसै नामा नोंथां दिनैनि आयदाखौ?
नंगौ थारैनो दा जोङो बे समाव आरो फिन गोथौयै जों सावरायनाय जाबाय। नोंथांजों बेखिनि सावरायनानै गोजोननाय थाबाय आरो फिन जोङो उनाव लागो मोनगोन होननानै आं
औ नोंथां थारैनो। थारैनो नोंथां लोगो मोनगोन, औ नोंथां नोंथां। औ नोंथां।